औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम औ गोजोन मोनाबलि औ।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथांनाव सम दङ ना?
औ सम दं नोंथां।
दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे आय बेनो जाबाय जोंनि बर' समाजाव
औवानि बाहायनाय दा जों औवाखौ मा मा बिथिङाव बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां हागोन औ। औ बिदिब्ला औ आं फोरमायसै नोंथां माने आंनि मोनदांथिनि माबा माबाजों आरोखि आं जेखौ मोनथिगौ बिनिसै बिनि सोमोन्दै दा औवा होनोबाथ' माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि रायजो जानायाव मोनसे गोनांथार मोनसे बिफाव लाबोनायखौ जों नुदों नङा होमबा नोंथां? बा औवाया जोंनि हारिमुआवबो मोनसे माने बिफाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ औ दा औवा होनोब्लाथ' मोनसे बिफां नङा होमबा नोंथां दा औ औ दा औवाखौ जों गोबां रोखोमै मा जोंनि बर' समाजाव बा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आसाम रायजो जाबोनायाव बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंथां
जेरैहाय आं माने मोनसे गोरलैखौनो आं बुंग्रोसै मोनसे माने कमन आरोखि जों जेखौ जों बांसिन बाहायो अ जेनेबा गोदोनि दिनाव जोंनि मानसिफ्रा मा न' लुनायाव मानि जोंनि बर' समाजाव न'नि उखुम मुदा बा न'नि इन्जुरआव मोनसे बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ औ औ मानि औवाखौ थुब्ला दानखावनानै बेखौ मोजाङै सैनानै खामि होनो जाय नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन होननानै बुंनाय जायो औ दा बेफोरबायादिखौ मानि बेखौनो हेबनानै माने ओमफ्राय बिनि सायाव मा खालामो प्लास्टिक होबाय बेफोरबायदि हेबनानै मा खालामो मोनसे उखुम बानायनाय जायो आरोखि नोंथां आरो बिनो अनगायैबो जोंहा मा बेखौबो आरो इन्जुरबो बानायनायखौ जों नुनो मोनदों बे मोनसे थांबाय नङा होमबा नोंथां जोंहा आरो जोंहा आरो जोंहा मोनसे दंबावो जोंबाय जोंहा मोनसे आरो हारिमुजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा औ जायखौ जों जेखाय आरो खबाय होननानै बुङो जायखौ जोंनि बर' आयजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो ना हमग्रा मोनसे आइजें बा ना गुरनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बे जेखाइखौबो माने जों औवाजों बानायनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि औ दा जों औवाखौ बिनि जेखाइ बानायनो थाखाय जों मा खालामो औवाखौ मानि सिगांनो मोनसे दानखावगोरनानै आरो बेखौ गोबा गोबा सैखावबावनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि नोंथां ओमफ्राय जों बेखौहाय हेबनानै लानाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो मोनसे औवानि मोनसे फ्रेम बानायनानै लानाय जायो जाहाथे माने बे जेखाइनि माने मा होनो जिं जिं होनानै बेखौ गोरा बा मोनसे डिजाइन बा मोनसे महर होनानै लानो हानायनि थाखाय दा बेबायदि रोखोमै जों हेबनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो बेजों लोगोसे जे जोंहा मा खबाइखौबो औवाजोंनो हेबनाय जों नुनो मोननाय जादों आरो जोंहा दंबावो जे आरो गोबांथार माने खामानियाव बाहायबोनाय जेरै जोंहा गोदोनि समाव जोंनि मा आबै आबौमोना बा जोंनि बिफा बिमा बिफा मोना गोबांथार बर' न'खरफ्राव मा मोसौ थाखायोमोन नङा होमबा नोंथां नोंथां दा औ मोसौ थायोमोन जेरै हालुवायाथ' जोंना थाखायो औ दा जों मा खालामो बै मोसौनाव होनाय माने हालेवनो हालेवनायाव बाहायनो थाखाय मोसौखौ जुरिनो थाखाय जुंगाल होननानै बुङो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल'
नोंथां खोनादों आं हेल'
हेल' नोंथां
नोंथां खोनागासिनो दङ हेलौ आं खोनागासिनो दं हेल'
हेल' नोंथां
प्रब्लेम जाखो
खोनादों नोंथाङा
अ नोंथां खोनागास
हेल'
हेल'
हेल'
हे प्रब्लेम जाखो ना माखो हेल' ओ हेल' खोनाबाय नोंथांना
हेल'
हेल' हेल'
हेल'
ओ हेल' नोंथाङा खोनायाखै नामा
हेल'
हेल' हेल' हेल'
खोनायासै नों
अ नोंथां खोनायाखै ना हेल'
नोंथाङा खोनादोंब्ला मानि आद्रा थानाय समखौ नोंथाङानो फोरमायना होदो नामा
नोंथां खोनादों ना हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' ओ नोंथां आङो जोंनि बर' समाजावहाय ओ खोनादों ना नों
थां औ औ
ओ जोंनि बर' समाजावहाय औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव सुंद' फोरमायनोसै जोंनि औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायफ्लेबाय बाहायफेबाबा ओ ओ बाहायफ्लेजाबाय थानाय जेरै ओ जोङो जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै सासे गथ'आ जोनोम जानाय समावहाय जोङो सासे गथ'नि उथुमायखौ हानो थाखाय जोंहा औवानि थेवल बा औवाखौ खौ गोबौ खालामनानै जोङो गथ'नि उथुमायखौ हानाय जायो बे जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङा हुदा बेजोंनो लोगोसे जोंहा मानसिया थैनानै थाङोब्लाबो जोङो ओ औवाजोंनो बाथि खालामनानै बाननानै जोंहा गोथैसालिसिम बानलांनायनि मोनसे हुदा दङ बेखायनो जोङो औवाखौहाय ओ जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोंङनो सुबुंनो गोनां जायो होननानै जोङो बुंनो हायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा संसार जानायनि बेलायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै ना हमनो थाखाय बा ना सानो थाखाय जोंहा सेन ख'खा बेखौबो जों औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो जेरै दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि ना गुरनो थाखाय जोंहा जेखाइ आरो खबायाइ बेखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औ औवाया जोंनि संसार जानायाव गोबांथार जोंखौ राङारि माखासे रांखान्थियारि हेफाजाबबो होनायखौ जों नुनो मोनो औवानि ओमफ्राय जोङो जेखाइ खबाइ सेन बेफोरबायदि बानायनानै जोङो फाननानै गोबांथार जोङो रांबो आरजिनो हायो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि हारिमु बिथिङाव जेरै सिफुं गंगोना थरखा बैफोरबायदि माखासे माखासे दामजुआरि जों बानायनानै जों दामनायखौबो नुनो मोनो बे जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि दामग्रा आइजें होननानै जों बुंनांगोन नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा धोरोमारि बिथिङावबो औवाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार जेरै जोङो धोरोमनि बेलायाव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा जेरै औवाखौ बाथौ हाबनायाव बाहायनाय जायो बे बाथौ दुमनायाव जोंहा मोनसे नियम निथि दङ बेनो जाबाय थसे औवाखौनो जोङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम दुमखांजासे बे थसेखौनो जों बाहायनांगौ जेरै खुन्थिया फेराइ सिलिमालाय बेफोरबायदि दुमनायाव जों थसे औवाखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंहा बिनि बे बेलायाव धोरोमनि बेलायाव मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ जे जायखौ आं दहाय बुंदोंमोन गोथै बानलांनाय बाथि दा जोङो जाय औवा सुबानिफ्राय औवाखौ दानना लाबो लाबोनानै गोथै खौ बानलांनाय जायो बै औवा सुबानि जाखिनि बाखि थानाय माखासे औवाफोर बेखौहाय जोङो बाथौ दुमनायाव बाहायनो मोना होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ नोंथां
औ
आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङाव जेरै माइ खायनो थाखाय जोंहा हुकेन हायखं सि लावथि बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो जोंनि संसार जानायाव नां गोनां जाफेरनाय जेरै संग्राय सान्द्रि माइरं जावनो थाखाय थाखाय जोंहा संग्राय माइ सालिनो बा माइरं सालिनो थाखाय जोंहा सान्द्रि आरो बिदिनो माइ जुजायफोरखौ जोंहा सालिख'नो थाखाय सानदांगा बेफोरखौबो जों औवा निफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे जायखौ जोङो माइ गायनाय समाव दैज्लां बोथोराव नै आथिखाल समाव जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो बेनो जाबाय कफ्रि जायखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो नोंथां
नोंथाङा बिदिब्ला जोंना समाबो जोब्बाय ना
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ सिखाङाव दोनथ'नाय जादोंसै गोजोन्थों साबायथर